खोना दोंना?
औ खोनादों
अ
ओ दानिया जोंनिया टपिकआथ' फिथाइ सामथायाइनि बारै रायज्लायनोसै नामा?
औ जायो
औ नों नों बुंग्रोनो हागोन नामा जे नों मा मा फिथाइफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो नोंसिनि जायगायाव माबे माबे फिथाइफोरखौ बबे बबे बोथोराव मोनो खोन्थानो हागोन नामा एसे।
फिथाइखौथ' आं आं दासान्दि मोजां मोननाया थाइजौ खान्थाल लिसु ओम बिदि आरो ओमफाय जोंनाव न'आवनो थाइजौ माखासे दंखायो नालाय।
औ
लेसु दं खान्थाल जिखिजाया आं आं बांद्राय गोखै फिथाइफोरखौ मोजां मोनो आरो
अ बेनिफ्राय थाइजौखौ थाइजौ खौ ओ गोमोनाव जानानै मोजां मोनो ना गोथाङाव जानानै मोजां मोनो?
आं गोथाङाव साबसिन मोनो।
गोथाङाव ओ नोंसोर नोंसोरहा माने थाइजौखौ माबोरै बोरै जायो खोन्थानो हागोन नामा एसे?
गोथाङाव बिदिनो हानानै बानलु संख्रि लगायनानै जायो ओमफाय ओ खायसे गोदैफोरखौ ओरैनो जालाबायो आरो गोदै थाइजौबो थायो नालाय गोथाङाव।
औ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो ओंख्रिफोर संनानै जाफेरबाय नामा थाइजौफोरखौ थाइजौ गोथांफोरखौ?
औ औ जायो ओंख्रिजोंबो।
औ ओ मा माजों जायो बेखौ? ओंख्रि संनानै।
बेखौ नाजों जाजायो बेनिफ्राय बेदरजोंबो जाजायो अमाफोरजों।
औ जागोन दे जोबोर मोजां। आंनाबो बिदिनो आंबो ओ थाइजौ खान्थाल लेसु खमला बेफोरखौनो जानो मोजां मोनो माने जे बोथोराव जा फिथाइखौ मोनो आं फ्राय गासिखौबो मोजाङानो मोनो। नो जानानै ओ फाय बिनि फ्राय जोंनियावबो ओ दायोथ' थाइजौनि बोथोर नालाय थाइजौफोरखौ बिदिनो मोनो आरो ओ हाथाइ बाजारनि फ्राय बारा बायनांगौ जाया आरोग गामियावनो मोनजोबो। बयनिबो न'खर न'खराव थायो।
मा मा बिफां दं नोंसोरनाव फि जाग्रा फिथाइफोरनि?
जोंहानियाव लिसु दङ आरो बैग्रि बेनिफ्राय सुमफ्राम होनोना। सुमब्रामखौ सिनायोना?
औ सिनायो।
औ बेनिफ्राय थाइजौ आरो थालिरबो दङ जोंनियाव। आरो मोनसे ओ गुलाब जामुन होननाय दङ ओ इंराजियावथ' बेखौ अवाटार आपेल होनो ओमफ्राय बर'आव आंहा मा होनो मिथिला ओ बे दङ आरो जोंनियाव।
औ बे अवाटार एपोलनि टेस्टा माबायदि मिथिगौ नामा?
औ अवाटार आप पोलनियाथ' जेब्ला ओ मोनोना मोनबाथ' ओरै गोजा कालारनि जायोना गोजा गाब। जालाङो पिंक कालार बिदिनो माने गलाब गोजा बिदि खाालारनि जायो आरो। बिदि गाबनि जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ जुदि अखा मोनाबा ओ एसे खैरोम दैैरोम जायो आरो। माने ओ एसे एसे गोख खै-खैसिब खैसिब जायो आरो। नाथाय अखा थाबा थाय मानि दै ब्रुुब्रु जायो आरो बेनि टेसआ। ओरैनो सानदुं दुंनाय बोथोराव थ ओ एसे खैसिब खैसिब जायो बे अरबिद फिथाइ गैया होनबा?
अरबि फिथाइ माबायदिथाय?
ओ बे जे दायो जे मोनो ओ दंफाङाव जे लाद्रा लाद्रा थायो जे ओ गोखै।
औ औ
औ बे बेबायदिनो मोनो आरो एसे टेस्टखौ
ओ ओमफ्राय बिफाङा गिदिरस जायो नामा बेना
ओ बिफाङा। जोंनियावथ' जोंनि न'आव थानायाथ' बेस एसेबां गिदिर नङा माने एसे गोजौ ओमफ्राय जाब थुथु जायो आरो। ओमफ्राय जोंनिया माने। गाहायनियावनो थाइदों आरो। फ्राय बेनिफ्राय मैथ्रु। फोरबो दङ आरो आरो न'आवनो मैथ्रुफोरखौबो फोमोननानै। जायो आरो गोथाङैबो ओंख्रि जायो।
औ ओंख्रि बिदि जाया जायो।
थालिराबो बेबायदिनो आरो। थालिरखौ जोंहा माने मालभग। थालिर नालाय बांसिन फोमोननानै जानाय जायो आरो। फ्राय बिदि जेबो मुलि। बाहायनाय जाया न'आवनो ओरैनो ओ बस्थायाव सोनानै खाथेनानै दोननानै इदिनो फोमोननानै जायो आरो।
औ।
औ।
ओमफ्राय दासान्दि थाइजौफोरबो थायगासिनो नामा।
औ थाइजौआबो थाइगासि दिनो ओमफ्राय थाइजौखौ आं बिदिनो आंबो थाइजौखौ गोथाङै जानो बांसिन मोजां मोनो माने। सा सालाद बेदि बानायनानै आरो। ओ थाइजौ खाजि। बानायनानै जानानै बांसिन गोथाव मोनो आरो। ओमफ्राय आ बिद बिदिनो ओंख्रिबो जायो जोंनियावबो नाजों जायो बिदिनो ओ थाइजौखौहाय हानानै ओ बिदिनो माबा अनला एसे माने अनला गुन्दै होनानै थायजौआ माने। ओंख्रिया रोसिया मार गोनां जानायनि थाखाय एसे अनला गुन्दैबो होदेरो आरो जोङो।
अ आं बिदि जाफेरनाय खोनाफेराखैमोन दिनैसो खोनादों।
अ जोंनियाव बिदि जायो औ माने ओंख्रिया मार गोनां जानो थाख खाय एसे अन गुन्दै होयो आरो जोङो। बे नाजों जायो जोङो थावजोंनो बाहायो औ थावजों थाव बाहायनानैनो संनाय जायो।
ओमफ्राय अमाजोंबो जायो नामा नोंसोर।
ओ अमाजों अमाजोंबो जायो औ नाथाय अमा गोरान। जों जायो आरो।
अ।
ओमफ्राय बांसिनैथ' नाजोंनो जानाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो ओ आसार बानायो जोंनियाव। थाइजौखौ बिदिनो औ। थाइजौ आसारखौहाय गोबां बानायनायखौ नुनो मोनो आरो ओंख्रि जानाया खम नाथाय ओ आसार बानायनायखौ बांसिन नुनो मोनो जोंनियाव। माने बयहाबो बानायो आरो न'आव। आसारखौ।
औ खायसेफोरा ओंख्रि जाया माने मिथिया आरो ओंख्रिबो जायो होन्ना थाइजौखौ।
औ।
सिफोरा बुङो आरो थाइजौखौ ओंख्रिबो जायो नामा ओरै होननानै।
औ बेबायदिनो आरो बेनिफ्राय। ओ बिदिनो माबाखौबो ओ खान्थालाबो बेबायदिनो गोथाङैबो जायो आरो गोमोनैबो जायो। आरो बेनिफ्राय खान्थाल बेगर। खौबो आरो ओंख्रि जायो।
औ खान्थालखौ औ खान्थालखौ एसे ओ। गोरलैहाङाव ओंख्रिबो जायो। जोंना ओंख्रि। ओ माने भाजा बानायना जायो आरो बेदरजों ओमफ्राय आरो बेदर गैयाबाबो ओरैनो एवनानै जाजायो भाजा आलुफोरजों।
औ जोंनियावबो जायो आरो बिदिखौ।
औ। ओमफाय बेगराथ' गोथाव जाखायो।
ओमफ्राय बेनिफ्राय खान्थालखौ जेब्ला ओंख्रि सङो ओ नोंसिनिथिंजाय माबोरै सङो माने खान्थाल फिथाइखौ दाननानै खान्थालखौ रुग्रोनानै दोनो ना संख्रिनि दैयाव सोमना दोनो।
खान्थालखौ बिदि बे गोरलै हांखौसो संनाय जायो नालाय। बे बिगुरखौ। गारनानै ओमफ्राय मोजाङै हानानै रुनाय जायो आरो। एसे गुरै जानायसिम ओमफ्राय रुनानै बेखौ। मोजाङै मस्ला थाव होना एवो आरो। ओमफाय। बेदर बायदि टेस्ट जायो आरो गोथाव जायो।
जों-जोंनियावबो जोंनियावबो बेबायदिनो रुनानै स सङो नाथाय आं माखासे मानसिफोरखौ नुदों ओ संख्रिनि दैयाव सोमनानै दोनो गोफाया खारनायनि बेबायदि होननानैहाय।
सङो जानो हागौ। संख्रिनि दैयाव। नाथाय रुनानै सङोब्लाथाय एसे थाबसिन जायो आरो मोननाया गुरै जाखाबाय नालाय।
औ आरोबाव नोंथांमोननिथिंजाय। आ बैग्रि जेब्ला बैग्रि बोथोर फैयोना बैग्रिखौबो ओंख्रि जायो नामा नोंथांमोनि थिं
बैग्रिखौ आ बिदि बैग्रि गोजायैथ' आं जानाय नुफेराखै आरो ओमफ्राय मालाबा थास'फोर जायोना जोंना थास'फोर जायो बेयावथ' गोखै होनांगौ जायो नालाय बे बैग्रिखौ बाहायो आरो गो गोखै हिसाबै
औ
जायो आरो बिदि ओंख्रियाव बिदि ओंख्रि गोजाय ओ बैग्रि गोजायैथ' आं नुफेराखै दासिम
औ नाथाय आं थास'जोंबो जानायखौ खोनाफेराखैमोन आं दिनैसो खोनाबाय जोंनिथिंजाय बैग्रिखौहाय बिदिनो ला लाफाजों जायो लाफायावहाय होनानै
थांखौ ना मोननायखौ जायो बैग्रिखौ अ अ गोदै जायोदां एसे
औ बेबायदिनो एसे माने बिज्ला बिज्ला जायो आरो
औ ओमफ्राय थाइगिर खौबो मैद्रुआव होफा जायो दा
औ थाइगिरखौ गोथाङै जायो नामा नों थांमोनहा
औ जायो थाइगिरबो गोथाङैबो ओंख्रिजोंबो
औ थाइगिरखौ गोथाङै जायोबा माबोरै जायो माने माबोरैहाय खालामनानै जायो
बिदिनो हानानै संख्रि बानलु लगायना जायो आरो बिदिनो
औ औ आं दासिमबो माने थाइगिरखौ गो मोनजाफेराखै बेनि
अ अ गोखै फिथाइ नालाय जाजायो आरो गो बिदिनो
औ बेनिफ्राय आरो खोरदैखौबो गोथाङै जायोना
औ जायो खोदै खौबो एसे मोनबाथाय जानो मोजांसिन जायो आरो खोरदैया गोखै जाबाय नालाय बे बांद्राय गोखै जायो
आरो ओंख्रिफोरावबो औ
जायो ओमफाय एउनानैबो जाजायो ओंखो ओंख्रिखौ नाजों जानाय जायो आरो जोंना
औ जोंनियावबो बांसिन नाजों जायो।
फ्रा ओरैनो गोजा एवनानैबो जाजायो।
औ एवनानै एवनानैखौथ' आं मोनजाफेराखै नोंथां।
औ बिदिनो खोरदैखौ मो एसे गोमोन गोमोन हांखौ ऐवनानै बिदिनो थुफ्लेनानै जाजायो आरो
अ
औ गोथाव जायो। खायसे बिदिनो फिथाइफोरा ओंख्रिबो जाजानाय आरो गोथाङैबो जाजानाय थायोना।
औ
औ बेनो
आरो बेनिफ्राय ओ मा मा फिथाइ जानो मोजां मोनबावो नों खोन्थानो हागोन नामा?
ओ बिदिनो आं बुंखाबाय दा थाइजौ, खान्थाल ओमफाय आरो लिसु
जलफि जुमब्रा बेफोरखौ जायोना जाया?
अ दाथ' जलफि गैथ'वा गोजां बोथोरावस मोनो नालाय ओमफाय आं बांद्राय बायनाय जेरै आपेल ओ आंगुर बिब बिदिखौ बांद्राय मोजां मोना आरो आङो न'आव मोननाय फिथाइफोरखौ साबसिन मोनो आं जानो
औ
बिदिनो बैग्रि आरो गोखै फिथाइबा थिख्लां
औ नोंसिनिथिंनो थेंख्लांखौ ओ मोनोना जेरावबो
थेंख्लांखौ अ ओ बिफां दं आरो थेवबो गामियाव बहुद खम दोंङो आरो
थेंख्लांखौ गोरलैखौबो जा जानो हायो नामा?
औ औ जाजायो उम नाथाय मोनबाथाय साबसिन जायो आरो जानो
औ मोनबाथाय बिनि ओ बिब गुरा राननाय बायदि जायो ना?
औ राननाय बायदि ओमफ्राय एसे गोदैहां जायो आरो
औ औ।
दैै बायदि
औ।
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे अ।